औ गोजान मोनाबिलिनि गाहाम हामब्लायनाय जासिहरबाय नोंथां।
औ नोंथां नोंथांसिमबो जासि- जासिहरफिनबाय आं
औ मा खालामगासिनो नोंथां?
आंथ' नोंथां दा नै एसे बार जानाय हिसाबै फैदों आरो बाहेरसिम
औ नोंथां-नोंथांनाव आं फंनै सो बाथ्रा सोंनो होननानैसो फन खालामदोंमोन नोंथां। नोंथाङा फ्रि दङ नामा?
औ नोंथां सोंजागोन दे।
औ नोंथां नोंथांमोननिखैथ' गोबां बिलो दङ नङा होमबा! औ बिलोनि नामखौ खिथानो हागोन नामा मोननैसो?
औ नोंथां जोंना माने मोननै जायो आरो माने बिलोआ
औ
मोनसेखो माने बे माने बिलो मोननैबो नांजाबनाय बायदिनो नाथाय मोनसे माबा दं आरो बेवहाय जाम्फै दं आरो बे जाम्फैया बेखौ बे जाम्फैया माने मोननैयाव डिभाइद खालामदों आरो ओमफ्राय मुंखौ बे मुङा एसे आलादा-आलादा
औ दे बुंलाय नोंथां मुंखौ
मुङा मोनसेनिखौ गारा बिलो होनना बुंनाय जायो जों।
औ
औ ओमफ्राय मोनसेनिखौ जाहैबाय खनाथला होनना बुङो आरो नोंथां।
औ आं मिथिनायावथ' नोंथां मोननैसो दंबावो नङा होमबा! जेरैहाय थास' बिलो आरो ओजोंहाय थेका बेबो बिलोआवनो गोलैयो नङा होमबा! औ नोंथांमोननिखिथ' बिलो दङ दङ हिसाबै गोबां ना खांख्राइ मोननाय जायो नङा होमब्ला! औ नोंथांनाव आङो बेखौनो सोंनो नागिरदों जे बिलोआवहायथ' गोबां ना मोनो नङा होमबा!
औ औ
हाय लाबोनानै बोरैहाय नाफाम बानायनाय जायो?
औ नोंथां।
एसे खोन्थानो हागोन नामा नाफामखौ मा बोरैबा मा प्रसेसाव बानायनाय जायो?
औ खोन्था जागोन नोंथां। जिखिनि हायो खिथानोसै आं। औ। औ माने नोंथां जोंहाथ' बे नाखौ लाबोनानै फार्स्टलि जों फोरानो गोनांगौ जायो माने सायखांनानै आरोना
औ औ
फोरानना खांनानै जोंहा नाया मोजां रानब्लाथाय
औ।
बेखौ माने, देनाय जायो आरोखि।
औ ओरैनो, ओरैनो -ओरैनो नोंथां। माबे -माबे नाखौहाय नाफाम बानायनाय जायो?
बे नायाथ' माने फिथिख्रिखौ बांसिन बाननाय जायो आरो माने।
औ फिथिख्रि -फिथिख्रि ना फिथिख्रि नाल' ना, ना गुबुन ना? फिसाखौबो बानायनाय जायो।
गुबुनखौबो बानायनाय जायो माने बांसिनै मोजां जायो होननाय मिथियो आरो आं ।औ।
मोजांसिन जायो आरो न'? औ ओमफ्राय बोरैहाइ बानायनाय जायो ओरैनो।
माने बेखौथ' जोङो फोरानखांनानै देनांगोन। बे देनायावनो जोंहा मोनसे थास' दं।
औ, औ, औ।
बे थास' गोसोमनि माने देन्था एबा थारा, औ, बे माने जोंहा बे नाजों जयैनो देफानांगोन आरो।
औ।
बे देफानानै जोंहा मोननैबो मिक्स जाखांनायनि उनाव बेखौ माबायाव सोना दोननाय जायो आरो नोंथां ।औ, हासुं एबा नों भयामावबो सोनानै जागोन।
मा -मा बे हासुङाव सोयो नोंथां?
अ बिदि औवाफोरनियावबो सोनानै दोनजागोन नोंथां। औ, ओमफ्राय बिदिनो बे प्लास्टिकनि भयाम। बिदियावबो सोनानै जागोन ।औ, औ। बिदिनो माने बेखौ माने दोननांगोन आरो। बिदिनो वान मान्थसो दोननानै।
औ।
बिदिनो बेखौ उनाव जाजागोन आरो, माने ओंख्रि हिसाबै।
अवान -अवान मान्थआवनो बा से -से दानावनो नाफामा जायो नामा नोंथां?
औ नोंथां, जाजानाय जायो । माने बिनि सिगांबो जाजायो। माने आङो अवान मान्थखौ होनबाय आरो नोंथां।
औ औ औ।
आं मोनथिनायावथ' नाफामखौ ओरैनो थाम दान, ब्रै दानसो दोननायनि उनावसो जाजायो होनना मिथियो आरोना। नोंथांमोननावहाय एसे थाबैनो जायोदां।
औ औ।
बिनिफ्राय आरो मा होनो नाफामखौहाय जों गोदो -गोदाय बा आबै -आबौमोननि समावहाय औवानि बांसिन औवानि हासुआव बां-बांसिन मोजांसिन जायो होननानै बुं बुङो आरो न'?
औ, नोंथां।
बे औवानि हासुङावहाय नाफामखौ बा मा होनो नाखौ बा थास'खौ मोजाङै देग्लिना मिक्स खालामनानैहाय हासुङाव सोनाय जायो आरोना ।हासुङाव सोनानै बेनिफ्राय बेखौ ओ खारै- खारै होयो। खारैजों खफा होथेयो आरो बिनिफ्राय हांगार
औ।
हांगार बा खारै मोननै बे सेम एखेआनो। बेनिफ्रायहाय ओरैनो एम एम्फौफोर हाबनाय खफा होथेनाय बायदियै एम्फौफोर हाबनाय बायदि बेखौहाय थालिर बिलाइजों होथेनाय जायो आरोना थालिर बिलाइजों खफा होथेनाय जायो बेनिफ्राय थाम दान ब्रै दानसो थानायनि उनावहाय जेब्ला नाफामा बा देग्लिनाय नाया सेवो अब्ला बे नाफामाव महर सोलायो आरोना
औ औ
बेनिफ्राय जाजायो बेनिफ्रायथ' नोंथां ओमफ्राय नोंसोरनियाव गोबां खां ख्राय मोनो नङा होमबा
औ नोंथां मोनो
औ बे खांख्राइखौहाय बोरैहाय हमनाय जायो नोंथां
औ नोंथां माने खांख्राइआथ' बिदिनो जोंहा बिसोरो मोनाब्लाथाय माने गरंनिफ्राय ओंखारो आरोखि
औ
गरंनिफ्राय ओंखारनानै बिसोरो बिदिनो आलि बिदिनो बिदि गोजौ जायगायाव ओंखारनानै आदार नागिरो आरो
औ
ओमफाय बेखौ नोङो माने स्रां एबा लाइटफोरजों नागिरनानै मोनो हमनो हायो आरो औ
बेनिफ्राय नोंथां खांख्रायहा सानावहाय ओंखारोना‌ ओंखारा
खांख्रायखौथ' बिदिनो सानाव ओंखारनाय नुनो मोना माने बिसोरो सानाव दै सिङाव थायो आरोखि
औ बेनिफ्राय नोंथां खांख्राइखौ सानावहाय मा मा प्रसेसजों हमनाय जायो
खानावथ' बेखौ माने नोङो आखाइफोरदोंबो बोरै दांग्रोमना मोननो हागोन ओमफाय नङाबा जेफोर खाना दोनबाथाय बेयाव नांनायनि
औ
नांनो हाया
गरंआव थाया नामा नोंथां खांख्राया औ नोंथांमोननिथिंजाय आरो खन'आ नामा
औ नोंथां गरंबो खननाय जायो
औ औ बेनिफ्राय खांख्राइखौ हमबाय बा खन'नानै लाबोबाय बेनिफ्राय बेखौ माबोरैहाय जानाय जायो नोंथां
बिदिनोथ खांख्रायखौथ' माने जोङो ओंख्रिबो जायो डाइरेक्टलि ओमफ्राय नोंथाङा बाथोनफोरबो देना जानो हागोन
औव बेनिफ्राय बोरैहाय जाबावो।
ओमफ्राय बिदिनो बेखौ देग्लिनानै माने रोसि बानायनाय जायो आरो बेनि गासै गासैबो बिनि बडिखौ देख्रेबनानै सेबनाय जायो आरोखि
औ औ बेनिफ्राय नोंथां खांख्राइखौ ओरैनो मा बे मैगंजों जानाय जायो बा बोरैहाय जानाय जायो।
माने नोंथां आंथ' स्पेसियेलि बे मैथाखौनो होननाय जागोन। मैथाजों गोथाव जायो आरोखि माबाया हांख्राया
औव बोरैहाय जायो नोंथां मैथाजों
मैथाजों बिखौ नों बिनि सा सानि बे बाख्ला दंना। बे बाख्लाखौ बोखानांगोन आरो बिदिनो सिं सिङाव बिनि मोनसे मोदोम बायदि दं।
औव
सिंनिखिनिखौ जानाय जायो आरो नोंथां माने नों जेबो नङा सानैखौबो जाजायो माने गथायै जाजागोन आरोखि नोंथां
नोंथां आं मिन्थिनायावथ' खांख्राइखौ नारजिजोंबो जायो होनना ओम खोनायो आरो न'
औव नों
आंबो जाखांबाय जानायालाय। बेनिफ्राय बिदिनो नारजिजोंबो संनानै बा एवनानैहाय जानाय जायो जोबोद गोथाव जायो नारजिजोंबो जानो नोंथांमोननिथिंजायहाय नारजिजों जाया नामा?
आंथ' माने नोंथां जानाय माने आं जानो मोनफेराखै आरोखि नारजिजों औव
औव बेनिफ्राय नोंथां खांख्राइ खन'नाय समाव जेब्ला खांख्राइआ खेबो नङा होमब्ला? बेनिफ्राय नारजि जाया नारजि जाया होनोब्लाथाय खांख्राइआ खेबनाय खेबनाय खांख्राइआ हगारना होयो होननाय खोनादों बे बाथ्राया नंखायना नंगौ नोंथां?
आंथ' बेखौ बुंनो हाथ'ला नोंथां माने बेयो केब केब हेल' नोंथां
औव मा बुंदों?
माने बेथ' ओरै गावनि माबाखौ माबागोन आरोखि। गावखौ दां दं नालाय
औव
खेबगोन गावनि माबाजों दाबु जायखौ होनो
औव
बे दाबुजों खेबो आरोखि
औव औवानि बेनिफ्राय नोंथां नोंथाङा बुंदोंमोन खांख्राइखौ देग्लिनानै जायो
औव नोंथां औव
देग्लिनानै जानाय ओम खांख्रायाहाय बोरैहाय जायो नोंथां। माबादिहाय जायो?
बेखौथ' नोंथां फार्स्टआव जोङो देग्रोनांगोन माने गासिबो बिनि बडिखौ बे सानि बाख्लाखौ बोखाग्रोनांगोन आरोखि
औव औव
बे सानि बाख्लाखौ बोख्लाखांनानै जों बेखौ सेबगोन देग्लिनानै
सानि बाख्लाखो सानि बाख्लाखौबो देग्लियो नामा नोंथां।
ओ नोंथां सानि बाख्लाखौ देग्लिनाय जाया औव ओमफाय बे सिंनि खिनिखौ देग्लिनानै जोंहा माबा मोनसे जि बा नेट बिदियाव बेखौ लानानै माने सेबनाय जायो आरोखि दै होयै होयै
औ
औ दां ओमफ्राय बिदिनो बेखौ एव सारायाव होनाय जाबाय बिदिनो बे माने अमलेट महर लायो आरो अलप
औ औ
औ नोंथां ए अमलेट बायदि जागोन ओमफ्राय जानायाव
गोथाव जायथारो गोथाव जाथारोना नोंथां जानो
औ नोंथां।
औ औ औ थांनांबाय नों ना जानो नोंसोरनियाव मोनसे
औ नोंथां फैजागोन दे।
जाहोनो हागोन नाया नोंथाङालाय औ औ औ बेनिफ्राय बा ओ सावनानै बाथोन बानाय होनना बुंदों नङा होमब्ला बेखौहाय बोरैाय सावनाय जायो?
बेखौथ' नों नोंथां माने हाग्राखौ माने डाइरेक्टलि सावनांगोन नों हराव
औ
औ ओमफ्राय बेनिफ्राय बेखौ नोङो बे बाख्लाखौ बोखनाय जायो आरो सावखांनायनि उनाव माने बे बोखाखांनायनि उनाव बे खौ सिंनिखिनिखौ माने
औ औ दे होमब्ला नोंथां नोंथांनिफ्राय दिनै गोबां बाथ्रा मिथिनो मोन मोनबाय नङा होमब्ला
औ नोंथां औ
दिनैहाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां साबायखर थाबाय नोंथां दसे सम थाबायां औ दे